औ खोनादों।
औ नोंथांजों माने फोरनननायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फनहरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथाङा फ्रि दम फैबा नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ हागोन
आयदायानो जादों जोंना बर' सुबुंफोरा माबायदिहाय जों जिउ ब एबा माबायदिहाय जुमाय खावनानै न'खरखौ सालायबोदों बेनि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंना जों सावनाय होनब्लाथ' औ बिदिनो बयबोओ ओजोंनि बर' आइजोफोरानो जौखौ सावो नङा होमबा औ माने जोबोद ओ आ जौ ओ जौखौ सावनानैनो जोङो मानेओ न'खरफोरखौ न'खर फोरफोरनि नांगौ जानाय न'खरफोरखौ माने ओ सालायलांनो थाखायनो माने जोंनि ओ आइजोफोरा बेफोरबायदिनो जौखौ सा सावो आरोओ ओ आंखाल जायो नालाय जोंओ बिदिनोओ से रां रुफानि माने आंखाल जाहनाय मोनो
बेनि थाखायनो न'खरखौ सालायलांनो थाखायनो बेनि जोङो बेफोरबायदि जौफोरखौ माने ओ सावनाय जायो आरो जोंना सावनायखौ औ बिदि सावनायखौ नुनो मोनो आरो
बेफोर ओ बे जौखौ सावनो थाखायथ' जोंनो माइरं नांगौ जायो नालाय ओ माइरं जों लोगोसे बे माइरंनिफ्राय माने ओ जुमाय जुमायनिफ्रायसो जोंना म मे सेरेब जौखौ सावनो हायो आरो जोङो ओ फार्स्टआवनो बिदि जुमाय सावनो थाखाय माइरं लायनांगौ मा रं दखानफोराव बिदिनो लायनाय जायो जुमाय सावग्रा माइरं बेजों जोङो ओ सङो आरो बे माइरंखौ जों संनानैऔ बे माइरंखौ संनानै जोंङो एनानै बेखौ जोङो प्लास्टिकफोराव माने एसे फेसेवनानै दोननाय जायो आरो साननै सानथामसोनि थाखाय बेखौ बिदि खानानै दोननाय जायो प्लास्टि फ्राव आरो जेब्ला बियो एसे माने बिदिनो एसे ओ रेबो अब्ला जों बेखौ माने ओ खान्था फो फोराव सोनानै ओ रोसि जायो आरो बे ओ जुम रुसिं खारो बेयो बे रोसिखौनो जोङो लोंनाय जायो आरो जुमाय जुमाय खालामनाय जायो आरो बेयो जेब्ला बेनि जोसिया माने एसे रायो अब्ला जों बेखौ गैला जायो रोसिया अब्ला जों बेखौ माने जौ संनाय जायो आरो बिनिफ्रायसो माने जौ बानायनाय जायो जोङो
आरो जोंनो जौ बानायनो थाखायथ' जोंनोओ एमाव नांगौ जायो नालाय एमावखौसो जोङो बे जुमाइ बानायनायाव जोङो माइरंआव ओ जि संनाय माइरं बेयाव माने फोनना होनांगौ आरो जोङो एमावखौ बिदिनो मोननै मोनथामसो थरथामसो बिदिनो जोङो सेफ्र्रुनानै बेयाव फाननानै होनाय जायो। आरो बे एमावखौ जोङो बानायनो थाखाय ओजोङो माइरं नांगौ जायो माइरंखौ जोङो सोमनानै दोननानैओ सोमना दोननानै जोङो बेखौ सर'नो थाखाय मनाफोराव जोङो ओ सोनानै दोननांगौ आरो दसे दैया सलशर'नो थाखाय। आरो बे आरो जोंनो ओ बिलाइनांगौ जायो हाग्रा जेरै मोखोना बिलाइ मोखोनानि बिबार बे। खौ जोङो ओ बेजों माइरंजों। जों बेजों जोङो माने ज' जमायहैहाय जोङो दिंखियाव देनाय जायो आरो। दिंखियाव देनानै जोङो बेखौ देना लाबोनानै। एसे माने दैजों लगायनानै। बे गुन्दैखौ दैजों लगायनानै जों लुरुखौ। बायदि गल गल गथाया माने बिदि ना खालामनाय जायो आरो गल गा।
औ औ।
बिदि खालामनानै जोङो दालाफोराव।
दोननानै फोरानो आरो माने गोरा जाजासिम जों बेखौ फोराननानै दोननाय जायो। बे एमावखौ। औ बेफोरबायदिनो जोङो बेजोंसो माने ओ जौखौ बानायनो। नो हायो आरो।
औ औ।
आरो जोंना बर' ओ आइजोफोरा बिदिनो ओ बेफोरबायदि। बिदिनो बानायो जौखौ बे जौफोरखौ फानो फाननानै फाननानैहाय। जोङो ओ जा एसे रां मोनो। थाइसे थाइनै बेफोर रांजोंनो माने जोंनि गाव। गावबा गावनि न'खरखौ माने सोलिलाङो आरो जानाय लोंनाय ओ बिदिनो एसे माने। गाननाय जोमनाय खरसा बेफोरखौबो माने मोननो हायो आरो जोङो बेनि फैसाजों।
औ औ।
बिदिनो जोङो। जौखौथ' माने बेफोरबायदि माने बाहायनो नाङा आरो जों हायोब्ला माने। गारनांगौ जौफोरखौ माने जों बिदि जौ लोंनानै बयबो माने मानसिफोरानो। हौवाफोरा ओ बिदिनो जौ लोंलाबायनानै। जानला मोनला लामा सामाफोराव गोलैलाना थायो। आरो गावखौनो माने उदिसलाया आरो। गावनि देहाफोरखौनो। उदिस्लाया गाव ओ बिदिनो जोंना जौ लोंब्लाथाय जोंनि जिउआबो खहा।
खालामो जोंनि जिउखौ खहा खालामनाय जायो आरो गोबां माने बि हाबा जालाङो गाज्रि। जालाङो आरो फारसेथिं मोजां फारसेथिं हाबा बेफोरबायदि आरो जोंना। औ बे। बेफोरबायदिनो ओ जौ लोंनानै माने फरायनो। गारनाय बेफोरबायदि जानानै दङ आरो जोंनियाव। जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि माने गोबां नुनो मोनदों। माने गावनि ओम। गावनि माने लाइफफोरखौनो माने ओ बरबाद खालामना लायो। बिदिनो ओ जेबो उथ्रिसारनो हाया। जेबो खामानि माव खामानि सामानि मावनो। थांनो रोङा आरो बेफोरबायदि माने जालांनानै दङ। ओम औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जौ मा। माबायदिहाय बानायनाय जायो एबा बाहायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों?
औ औ नोंथां नोथाङा थिगखौनो बुंदों जेनेबाखि। आं जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव नुनो मोनो आरोना जेनेबा जौ। जौखौ जोङो मोजाङावबो बाहायो बा गाज्रियावबो बाहायो। जेरैहाय जोंना जौ होनोब्लाथ'। जोंना माब्लाफोर माबाफोर फोरबो जायोब्ला बा मालाबाफोर जोंना रंजायोब्ला बिदि एसे एनैखौ लोंनांगौ बा जोंना मागो दमासि बा बैसागोफोराव रंजानाय बोथोर फोराव लोंबा जेबो नङा जायखिजाया दिनफोरावनो बेफोरखौ लोंलानानै बा लोंलायबायनानै गावबा गावनि देहाखौ खस्थ' होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ
बेे बायदि नो जेनेबा जों मालाबाफोर नांगौबा बिदि फोरबोफोराव एसे एनै लोंनाया जेबों नङा
औ
सानफ्रोमबो लोंबोला गावनि देहाया गाज्रि जायो आरोना बेखौ एसे उदिस लानांगौ बर' सुबुंफोरा एबा बर' हिनजावफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदिसिना जौ सावनानै गावनि हौवाजों एसे एनै माने खरसफोरखौ न'खरखौ सालायनो थाखाय खरस होबोदों आरो ना बेनोस नङा सौखौ माबायदि हे बानायो होनबा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो बानायनो थाखाय जोंना दखान गलाफोरनिफ्राय माइरं एंखुर लाग्रोनांगौ न'आवनो थानाय न'नि माइरंजोंबो जों संजायो नाथाय जों माइरं एंखुरखौसो नांगौना बेनिखायनो जों गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै बे हान्थायाव जों लानानै बेखौ ओंखाम संनाय बायदि बेखौ जों रु ग्रोना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ खान्थालनिफ्राय बरननानै बा बोखानानै बेखौ जोङो मोजाङै प्लास्टिक बा दाबोरफोराव जों बेखौ गुसु खालामना लाग्रोनांगोन आरोना बेनि उनाव जोङो बेयो जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो एमाव खौ जोङो देख्रुबनानै गुन्दै खालामना बेनि सायाव एसे गारना होनाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो प्लास्टिकफोराव दोनोब्लाथ' जों बेखौ खाथुमना दोननाय जायो आरो थुमबोला बेयो साननै सानथामालासे जों बेखौ दोननाय जायो बेनि उनाव जे अब्ला बेयो रोसि गयो अब्ला जों बे खान्था बा जेखि जाया आइजेंफोराव जों बेखौ थिखांना दोननाय जायो बेनि उनाव बेयो जेब्ला एसे रुइगोन सेरसि ओ जमा जायो अब्ला बेखौ जोङो सेरनानै बा सिखनिजों स सरनानै जों बेखौ जौखौ लोंनाय जायो आरोना। बिदिनो जोङो जौखौ मोननाय जायो आरो बेथ' जौ जाखाय आरो बेनि अनगायैबो जों आं बेखौनो सेरेब महरै जों खावनानै लाजायो। जेरैहाय जोंनियावबो बिदिनो दखान गलानिफ्राय लाबोनानै। रुग्रोनानै बिदिनो सोना दोननानै खान्थायाव बेनिफ्राय बेखौ जोङो अराव सावनानै खान्थानि सायाव खान्था मोनथामसो जोङो खान्था होनानै सा हाथाराव जोङो खान्था फिसायाव दै होनानै दैखौ फुदुंनांगौ आरोना बिदिनो बेनो जेब्ला बेनि उखुन्दै गगोन अब्ला जों खान्थानि पाइपजोंहाय जोङो उखुनदै गबोनायखौ नुनो मोनो। बा बिनि गोलोमदैया गुबोयो बेखौनो जोङो सेरेब महरै नसोर महलखौनो बाहायनाय जायो आरोना बिदिनो जोंना बर' सुबुंफोराथ' गोदोनिफ्रायनो बिदि एसिआनि न'खरफोरावबो जौगानायनानै लोंग्राखा नालाय बेनिखायनो जोंनिया लोंनाय हुदाया दोङो आरो ना।
औ औ नंगौ।
औ। फोरबोफोर जाबा न' जेरै दाहा बा बिबार बा खास बिदि जाबोला जोङो जोंना सेरेब जखाया सोलिथारो आरोना बाजार
औ औ।
नांगौ बेनिखायनो जों न'खर न'खर सावनानै एसे एनै जोङो आलासिफोर फैबाय बा गामिनि सुबुंफोरनो गामिनि रायजोफोरनो जों सोरेबजों मान बावनाय जायो एबा जोंना सोरेबजोंनो सोंनाय जायो। आरोना।
औ औ।
खिनथु जोंना बेल' नङा जोंना सेरप सावनानै जोंना लोंनो फायोना मानसिफोर बिसोरनो जोंना फाननो हायो आरोना बे फाननाय रांजों जोङो न'खरफोरखौ एसे -एनै जोङो बेनि मोननाय रांजों सुंथानो हायो बेनि रांजों जोङो जा एसे गावनो नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोङो बायना लानो हायो। आरो बिदिनो जोंना बर' हौवाफोराल' खामायनानै होआ बर' हिनजावफोराबो जोंना बिदिनो खामायनानै न'खरखौ सोलिबोदों आरो ना। बिदिनो जोंना जौ खावनायल' नङा जौ फाननानैल' जोंना न'खर सालायदों बे नङा। जोंना बर' हौवाफोराबो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै न'खरखौ सालायबोदों। एबा जोंना बिदिनो गामिफोराव बा- अबावबा जायगाफोराव थानानै हाजिरा मावनाय दा बिदिनो बायदि रोखोम खामानि मावनानै न'खरखौ सालायबोनायांगौ जोङो गोदोनि फायनो नुनो मोनदों आरोना।
औ।
औ होमबा नोंथां जोंना समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय होमबा जोंनि सावरायनायखाय एसे आवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे गोजोनथों गोजोननाय थाबाय।